औ
ओ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ
ओ हेलौ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादोंना आंनि रावखौ
औ औ औ खोनादों अ नोंथाङा दायो फ्रियैनो होनब्ला अ अब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन
ओ ओ अब्ला ओ ओ नोंथाङा ओ दावबायनानै उम ओ दावबायनायनि गेजेरजों माबायदि ओ जेनेबा मा होनगोन दावबायनानै नोंथाङा माबायदि मोनोना ओ जेनेबा दावबायनायनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो
ओ औ माने जोंनि आयदाया दि दिनै दावबायनाय जाबाय नालाय बे दावबायनायनि सायाव बुंनोसै होमबा फंनैसो दावबायनाय होनबाथाय जोंङो दावबायोबाथाय गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव ओ बेरायहैनाय बायदिखौनो बुजायो माने गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै ओ गोसोखौ मोजां मोनो उम गु गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनानै ओ गुबुन गुबुन नुथाय नुनो मोनो लोगोसे बेजोंनो गोबां गियाननि खोथाबो सोलोंनो हायो
औ नंगौ।
ओ दावबायनानै मानसिया गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो गुबुन गुबुन जायगा नुनायाव गोसोनि मोजां जानायाव ओ देहाफ्राबो मोजां थायो।
औ
बेबायदिनो
नाथाय जोंहा गोबां रोखोमनि थायो आरो मानो होनबा
दावबायनायाव जोंङो गोबां रोखोमनि अन्थाइ नुनो मोनो जेरै गोबां रोखोमनि ओ थायो जेरै- हाजो-हाला दैमा-दैसा ओ बेबायदिनो अरनबारि गोबां रोखोमनि जिब जुनार बेफोरबायदि जायगाफोराव दावबाय थानाय जायगाफोराव दावबायहैनो हायो आरो बरफ थानाय ओनसोलफोराव दावबायहैनो हा यो बेबायदिनो गोबां जायगायाव दावबायैनो हायो। बेबायदिनो दाबायदियाव नोंथाङा माबायदि जायगायाव दावबायहैगोन? नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना दावबायनो मोनोबा?
दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ दैज्लां बोथोरावहाय ओ बिफां लाइफां जेनेबा सोमखोर मि मिथिंगाया ग्रिन ग्रिन जाजोबो ना समायनानो आंङो दा बायदियावहाय औ हाजो ओनजोलखौनो साबसिन नुहरो आरो बेरायनो थाखाय ओ लोगोसे सान्दुं गोसा बिनिफ्राय हाजो ओनसोलावहाय गोबां समायना समायना पार्कफोर दं जेरै जोंनि अरुणाचलावनो बुंनो थाङोबा ओ आइजि पार्क जु पार्क माने गोबां मम्फा बेफोरबायदि जायगा दं आरो बेफोरावहाय माने थाङोब्लाथाय बिसिनि जायगायाहाय माने गोबां ओ दंफां लाइफांजों लोगोसे बिबारफोरजों बुंफबनानै थायो लोगोसे बेवहाय जोंङो आराम जिरायनानै साया लानो हायो बार जाहैनो हायो।
औ नंगौ नोंथां
जायगायावहाय बांसिन बेरायनायखौ मोजां मोनो आरो दैज्लां बोथोरावहाय।
औ नंगौ
औ अब्ला नोंथाङा ओ बबे बबे जायगायावहाय दबाय दावबायखांखो आरो ओ नोंथां दावबायनाय जायगाफोरा मा बायदिमोन?
औ नोंथां आंङो दावबायहैनाय जायगाफोरा जाहैबाय ओ गुबैयै आंङो डिब्रुगर आरो बेबायदिनो ओ धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आरो अरुणाचलनि बरडार बियो मालिथान नाम बेबायदि बे मालिथान बेबायदि जायगाफोराव दावबायहैबाय आरो सरलपारा होननाय क'क्राझार जिल्लानिफोराव दावबायहैबाय आरो ओ बेफोरनि मादाव माने जोबोद मोजां आरो माने मिथिंगायारि जोबोद सुदेम बेफोराव दावबायनो थाखाय जेरै बे मालिटान होननाय जायगायाव दावबायहैदोंमोन आङो ओ बेयाव माख- हाजोफोर नुदों। आरो लोगोसेनो बे ओ गोबां माने खोथाबो मिथिबोनो हादों बे जायगानिफ्राय माने बे मालि थानो होननाय जायगाया जाहैबाय ओ मोनसे मोनसे समाव श्री कृष्णआ रुग्मिनिखौ ओ लानानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय बे समाव ओ
माने ओ पार्बथिया बे समाव ओ
उम अबथार लाफैनानै माने बिबार बिफां गायनानै बिबार गायनानै माने बिसोरखौ बरायदोंमोन आरो बे जायगायाव बेनिखायनो श्री कृष्णआ बेखौ मालिनि नाम होनदोंमोन। माने बिबार बारिखौ जोथोन लाग्राखौ मालिनि होनो नालाय बेनिखायनो बेखौ मालिनि नाम होन्दोंमोन आरोखि। बेनिखायनो बे जायगानि नामा मालिथान नाम थादों आरो। बे मोनसे मालिथान होननाय जायगाया धेमाजि आरो अरुणाचल प्रदेशनि बे बरदाराव दङ'। बे जायगायाव बेरायहैबाय मोनसे मन्दिरबो दं माललिटान होननाय ओ बे आरोखि बे जायगानिफ्राय बे खोथाखौ मिथिनो मोनदों। आरो नुथायाबो जोबोद समायना आरो बेनि अनगायैबो गोबां जायगा दावबायबाय ओ ओ डिब्रुगरफोरथिं थांबाय आरो बेफोराव थांनायाव ओ बगिबिल होननाय दालांखौ नुबाय, ब्रह्मपुत्र दैमा नुबाय। बेफोरबायदि गोबां जायगा नुनो हादों गिदिर गिदिर दैमाफोरखौबो नुनो हाबाय आरो। आरो बेनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरलपारा होनानाय जायगायावबो बेरायहैबाय बेयावबो हाजो अन्थाइनि दै गुसु दङ सुदेम मोननो गोसोखौ बेफोरबायदि जायगायाव बेरायबा आरो नोंथाङालाय मा मा जायगायाव बेरायखो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ आंथ' बिदि बारायथ'बां ओ गोजान गोजान जायगायाव बेरायफेराखै। ओ जोंनि आसामावनो बेरायदों आरो ओ बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला ओ बेरायनाय भाजिनो जेनेबा फेमिलि मेम्बारसफोरनाव थांनाय आलासि जाहैनाय बेफोराव बे बेरायनो मोनदों आरो अ अरुणचल बिदियाव बेरायनो मोनखांबाय ओ नोंथाङासो दानि बुंलांदों डिब्रुगर बेवहाय आंबो थांखांबाय ओ ओसे रङिया ओ गुवाहाटी फोराव हाय ओरैनो बेरायनो थांदों आरो ओ, ओ डिब्रुगर होनना बुङोबाथ' नोंथाङा ओ नोंथाङा बगिबिल दालांजों थां दों अब्ला नोंथाङा ओरैनो गारिफोरजोंसो थांदों नङा होनबा नोंथां?
ओ गारि ओ गारिजों बेरायदों ओमफ्राय थांनाय समाव ओ ट्रेनजों थांनाय जादोंमोन लोगो।
औ आंबो ओ बिदिनो ओ ट्रेनजों थांनाय जादोंमोन ओ डिब्रुगर आव थ' जोंनिफ्राय टुवेल्भ बा थार्टिन फरटिन बिदि हावार्सआनो लाखायो गुवाहाटिनिफ्राय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ
औ ओ बेवहाय थांनायावहाय ओ दाथ' जोंना दैज्लां बोथोरावहाय ओ ओ सारिथाफोरावनो सोराङो बिथिंजाय माने थाब सोरां नायखौ नुहैयो आरो माने गोजां बोथोर बायदि माने ओ खुवा खुयो फुंनि टाइमावहाय।
औ
ओमफ्राय बिसिोरनि जायगायावहाय फुंनि टाइमाव खुवा खुयो लोगोसे बिसोरनि दि दिब्रुगर आवहाय माने गोबां साफात बागान बेफोरखौ नुलांनो मोनो आरो लोगो से माने बिसनि हा फ्राबो जोंनिजों जेबो मिलाया बिसिनि हाया हाजो सेर सेर माने माने हाजो हा हायेन एखे माने जायगायावनो साफात गायनाय थागोन बिनि साइद आवनो माइ गायनाय थागोन माने बिसिनि आलादा रायजो नुहैखायो आरो बोरैब बा मोनसे बेलेगनो लोगोसे हाफ्राबो गोमो गोमो न'फ्राबो ओ फिसा फिसा माने जोंनि बायदि फाखा न' बेफोरबायदि ओ बेफोरखौ बांद्राय नुनो मोना आरो बिसिनिया माने एसे आलादा रोखोमनि लोगोसे बिथिंजायनि गारिफ्राबो एसे बेलेग टाइप नि आरो
औ नंगौ नोंथां
बिसिनि ओ मानसिफोरनि जेनेबा मानसिफोरखौबोथ' अ बांसिन आदिबासि बेफोरबायदि मानसिखौ नुनो मोनो। माने बुंनो थायोबा बुंनो थाङोबा जोंनि जोंनि बे एरिया जोंनि जायग जों बिसिनि जायगाजों एसे बेलेगखौनो नुनो मोनो। औ आरो आं गुबुन जायगायाव थांदों होनोबाथ' गुबुनाथ' अरुणाचलानो जाहैबाय बेनिफ्राय गुवाहाटिफोराव थांदों जेरै अमानन्द टेम्प पोल कामाख्या टेम्पोल बेफोरावहाय बेरायनो थांना मोनदों आरो लोगोसे बे फोराव थांबाथाय नोङो ओ गोसोखौ मोजां मोनबोयो माने नुफेरै जायगायावहाय औ आरो गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङोबा माने बिसिनि ओ बिसिनि जायगानि मानसिफोरनि सोंनाय रा रेसपेक होनाय माने गुबुन आलादा रोखोम जायो आरो बुंनो थाङोबाथ' आं दहायबो नोंथांनि सिगाङावहाय बुं-बुंखांबाय माने बेरायनायनि बेलायावहाय आं साबसिन जायगाखौ मोजां मोनो बा अरुणाचलखौनो मोजां मोनो आरो मानो होन बिसिनि लामा सामा माने ओ आलासि फोर सोंनाय माने गुबुन जायगानिफ्राय थांनायखौ माबायदि रेसपेक्ट होयो बेफोरबायदि सोंनाया बि बिसिना आलादा आरो बुंनो थाङोब्लाथ' अ जोंनि आसामाबो जायगाया मोजाङानो अब्लाबो माने अरुणाचल बायदि जायगा या माने एसे आलादा रोखो खोमनि माने मोजांसिन आरो लामाफोरनि बेलायावबो जेबो दाखोर दाला गै जोंनाथ' आसामावहाय बुंनो थाङोब्ला लामा सामा बथ'ल बायदिसिना गारला बायनायखौ नुनो मोनो नाथाय अरुणाचल बायदि जायगायाव बेफोरबायदि जेबो गाज्रि बेसादफोर गारनायखौ नुवा आरो माने क्लिन साफा बिदि नुयो। औ
नोंथाङा गुबुन हादराव दावबायहैनो मोनोब्ला दााबायदियाव बबेबायदि हादराव दावबायहैगोन?
ओ गुबुन हादोराव आं आङो बांसिन
जापान बायदि हादराव दावबायनो हागोन।
औ बेफोराव लुगैयो आरो।
जापानफोरबाव जा मानो जापानफोराव थांनो हायोब्ला बिसोरावबो जोबोद समायना समायना मिथिंगायारि नुथाय नुनो मोनगोन आरो।
औ
हाजो हालाफोरखौ नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो लैथो सेर बेफोरबायदि गुवार बाहागो लैथोनि समायना नुथायाइफोरखौ नुनो मोनगोन।
औ आङो हादर नि अनगायै जोंनि बे आसाम हादरसायावनो गोबां जायगायाव बेरायनो लुगैयो ओ जेरै औ माने डिमा हासाव औ शिलं नागालेण्ड बेफोरबायदि जायगायावहाय बांसिन बेरायनो लुुबैयो ओ रो जोंहा ओ अक्ट'बर नबेम्बर बेफोरावहाय मोनसे ओ दिमा हासावनो मोनसे थुमजां प्लेस दंना बेफोराव बांसिन थांनो लुुबैयो आरो
औ नंगौ नों
औ मानो होनोबा बिसिनि बेफोरावहाय माने गोबां आलादा रोखोमनि गोजोननायखौ नु हुरो जेनेबा जोंथ' दा मबाइलफ्रावनो नायनानै
नंगौ नोंथां
लोगोसे जों बेरायनायजों लोगोसे गोबां ओ मेम'रिसफोर लाखिनो हायो आरो ओ अब्ला नोंथां जोंहा दावबायनायनि सायाव अ सावरायनानै नोंथांनिसिम गोजोननाय मोनबाय औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ दे